हेलौ नोंथां अ हेलौ नोंथां
माबोरै दं नोंथाङा?
औ थिगैनो दं मा आयदानि सायाव सावरायनो सानखो नोंथां?
जों दा बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ दे जागोन दे अ अब्ला बुंग्रोदो नोंथाङा
औ जागोन नोंथां बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि आमाय थुख्लुनि मोनसे आंगो नङा होमबा जायखौ जोङो रं जालि बैसागो होनना बुंनाय जायो बे बैसागोआव गथ गाथाय सेंग्रा सिख्ला बोराइ बोनथ' गासैनिबो गोस सोआ गुदुं गुदुं बेफोरबायदि दुंहाव दुंहाव थासारि सोमजियो बै समाव बे रंजालि बैसागोखौ जोङो ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि निफ्राय हमनाय जायो बैखालि जोङो मोसौ बैसागो महरै फालिनाय जायो मोसौ मैस सागो होनोब्ला जोङो मोसौफोरखौ जोङो सिबिनाय जायो बै मोसौ बैसागो खालि जोङो फुङावनो ओ दुगैस्रां लोबस्रां बै मोसौफोरखो जोङो दैमा एबा फुख्रियाव थुखैनो लाना थाङो बेनिफ्राय बिसोर खो जोङो लाव फान्थाव दिगोलि थि बिलाइ ओ हालदि बेफोरबायदि जो जोङो मोदोमाव खुबै गुबै जोङो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ जेरै लावजा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बे मे थाइखौ खनै खनै जोङो थुखैनाय जायो आरो बिस सोरनि मोदोमाव जोङो थाराय जायखौ जों था राय होनो बिजों औ थारायनि थाराजों एबा देन्थाजों बायदिसिना गाब फाख्रा फाख्रि गाब खालामनानै जोङो मोसौनि बिगुराव एबा बि मोदोमसायाव बिदि दागो फोननानै जों बिसोरखौ उदाङै हेगार हरनाय जायो आरो बिखालि बै दिनखालि जोङो मोसौफोरखौ हगारना हरो आरो बिसोरखौ जेबो अब्ला मोनायाव जोङो ओ गोदान फागाजों बिसोरनो जोङो बिसोरखौ मोजां मोजाङै आलारि बाथि सावनानै खुलुम स्रांनानै बै दिनखालि मोसौ बैसागो खौ जोङो बे खालि गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बिनि उनाव जोङो। नैथि सानखालि मानसि बैसागु महरै खुंनाय जायो नङा होमबा। बै मानसि बैसागु खौ नोंथाङा इसे फोरमायनानै होदो
औ मानसि बैसागुखौ आं एसे फोरमायनानै होनोसै। मानसि बैसागु होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो माने जोङो गिदिरखौ मान होनाय आरोना गिदिरखौ मान होनायखौनो जोङो मान मानसि बैसागु होननानै बुङो जोङो बे मानसि बैसागु दिनखालि माने। जोङो गासैबो जेसांखिनि जोंनि माने गावनि बैसोनि सायावखौ जोङो माने गासैखौबो मान बावो आरो ना बेवहाय गाव। गावसोरनि बैसो बैसोनि सायाव मा होनबावो जेरै बिमा बिमा-बिफा, बिदा फंबाय बिदा बिबाजै गासै खौबो आरो ना गावसोरनि न'खरनि जाखिनि लि जाखिनि आंगो सोमोन्दो थानाय। बेसोरखौ जोङो मान बावनाय जायो आरोना खालि जोङो माने मानसि महरै जोङो गासिबो खौबो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय जेसां हायो अन्थोब होनानै सायसे खायफाया अन्थोब होनानै मान बावो आरो खायफाया माने गावनिखौ जेबो होआबाबो माने खुलुमनानै जोङो बे खालि बिमा बिफाखौ खुलुमो। गासैखौबो माने गावनि बैसोनि देरसिनखौ जोङो गासैखौबो खुलुमनानै मान बावनाय जायो आरो। बैदिनखालि आरो बै दिनखालि जोङो। ओ रंजा बाजायै गासैखौ सानखौ हेंगार हरनाय जायो आरो। गिदिरखौ मान बावनानै अब्ला बैसागोनि सायाव आरो नोंथाङा मा मा बुंनो सानबावो बेनि अखानायैफ्राय जोंथ' ओरैनो रंजा बाजायै। ओ ओंखारलाङो जेब्ला अब्ला बे। बे दिनै बेनि नैथि साननि ओमफ्राय जों मा खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ नंगौ नैथि साननिफ्राय जोङो जोङो उम गासिबो रंजानो होननानै ओंखारलाङो सेथि सानखालिथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो गासिबो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मान होनाय सिबिनाय बायदिसिना फुजा फोरबो होनाय जायो न'ख नख'र नख'र बिनि उनाव नाव जोङो बै ओ बैसागुआव ओ खायफा खायफा ओनसोलफोराव मोसौ थुखैनाय खालिबो जानाय जायो गोखा गोखै फोरखौ आरो खायफा खायफा से खालार नै खालार बेफोरबायदिबो जानाय जायो बै ओ नै थि सानखालिनिफ्राय जोङो ओ गासैबो उन्दै गिदिर गथ' गाथाय गासै सै बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ओंखारलायनानै ओ न'खर नख' ख'र ओ हाबहैयो आरो बिसोरनि गावनिख्रुइ गोदोरफोरखौ जोङो ओ गिबियावनो खुलुमस्रां खुलुमस्राङो बिनि उनावसो जोङो ओ बै न'खराव गाजा गोमजायै रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो बे रंजानाय समाव जों खाम, सिफुं जथा जोंनि बर'नि एबा आंगो हारिमुनि दामग्रा देग्राफोर खौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बिदिनो बिसा न'खरसेनियाव हाबखांनायनि उनाव गुबुन न'खरसेनियाव मोसानो‌ बा रंजानो ओं खारलाङो। बै न'खर न'खराव उम गा सैयाबो बिदिनो जोङो ओ जौ, सेरेब एबा जोंनि आंगो हारिमुनि लोंग्रा जाग्राफोरखौ जोङो न'खर न'खर एसे जोंनि रंजानायजों लोगोसे एसे एसे एसे गासिबो लोंलांनायखौ एबा जालांनायखौ नुनो मोनो बिनिनो जोङो। ओ रंजालि बैसागुवाव गोबां रोखोमनि गोखा गोखै बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो। बे गोखा गोखैनि मुंफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ। जोङो बे गोखा गोखैखौ माने ओम हाग्रा बंग्रानियाव माने लोगो नांनानै जयै ओ आइजो माहा रिफोरा खानो थाङो आरो ना। मोनानि समाव जेरै जोङो गोखा गो खैनि मादाव ओ जोङो दिंखियाबो जायो। दिंखिया ओ
खुंखा।
खुंखा बिलाइ।
औ।
बिदिनो बायदिसिना माने जोंङो ओ माने गोबां बिबांनि जेरै एक्स'ता बिदबो होनो। जेराव जों बेफोरबायदि ओ। माबानो गोबां बिबांनि। माबा ओ। जेरै ओ हाग्रा बंग्रा बुथुमनानै औ गोखाफोरखौबो बुथुमनानै हाग्रा बं बुङो हाग्रा बंग्रांनिफाइ बुथुमनानै। माने जोङो बेखालि। बेखौ सोरबाबा ओरैनोबो संनानै जायो सोरबाबा आरो बेदर बायदिसिना बेदर। जोंजोबो संनानै जायो आरो माने बे गोखा गोख खै संना जानायाव जोंनिया मोनसे फोथायनाय दं जे। माने बेदेखाब थिनानै जानायनि उनाव जेन जाहाथे गोखा गोखै खाबथिना जानायनि उनाव जेन जोंनि ओ देहायाव जेबो। बेमार आजार बायदिसि ना। ओ फोरा जेन जेबो। खैफोद लाबोनो हाया आरोना जानो हाया खैफोद लाबोनो हाया बेनिखायनो माने जों बे गोखा गोखै। ख्रिखौ खाबथिंनानै जानाय जायो आरो। माने गोदान बोसार हिसाबै जान जोंनि। गोदान जिउआ जेन मोजाङैनो थाङो आरो बे जिबि बेमार आजाआव जों जाहाथे गोग्लैया। बेनि थाखायनो जोङो गोखा गोख गोखै ओंख्रिखौ जानाय जायो। औ आरोबाव जोंङो ओ। बैसागो फोरबो होनोब्ला। स' जों गासैबो ओ गासैबो माहा ओ बर' सुबुंफ्रानो। ओ जेरै अब्लाबोथ' जों। बर' सुबुंफोरा जौ लोंखायो। नङा ओमबा बे जौ लोंनायनि मादाव जोङो बैसागो फोरबोआव जों गासैबो ओ आलासि सुबुं। फोरनो माने जेरै रंजा बाजानो फैनायफोरनो जोंङो जौ बायदिसिना जासिनाय जायो। अब्ला बे जौफोराव जों गु गुबैयै जोङो माबे जौखौ बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय?
औ ओम जौ होनना बुङोब्लाथ' जोङो बै ओरैनोथ' जोङो बिदिनो गोरान जौखौ बाहायनायखौ नुयो ओरैनो बेलेग सानखालि एबा सानफ्रोमबोनि थाखाय नाथाय बै बैसागो एबा जोंनि रंजालि बैसागोयाव जोङो ओ बैसागो फैनायनि ओ दानद' एबा दाननै दानथाम आगोलनो जोंनि आइजोफोरनियाव बैसागोनि थाखाय गोबां माने हांखुर जानानै थाखायो बिदि खालामगोन बिदि बिदि खालामगोन बेफोरबायदि बिनि थाखाय ओ आलासिफोर फैनो थाखाय बैफोर आलासिफोरखौ सोंनो थाखाय जोङो ओ माइब्रानि जौ ओ माइब्रानि जौखौ जोङो दान से दाननै एबा गोबाङानो दानथाम दानब्रै बेबादि आगोलनिफ्रायनो थिनानै दोनखायो बै उम जौखौ जोङो ओ बैसागोनि मुङावनो जोङो संनानै दोनखायो बिनिफ्राय आलासिफोर फैब्ला एबा रंजानायफोराव जोङो बेखौ लोंहोनाय जायो आरोना आरो बै रंजालि बैसागोआव जोंनिया ओ जेनिबो आंखाल जाया एबा आंखाल ओ गोग्लैया होननानै जों फोथायो बैयाव रंजा-बाज जा जानाय- लोंनाय बेफ फोरजोंनो जोङो बांसिन खुब थायो ओ आरो गोबाङानो बहाबा गावनि बाय बाहागिफोरा खामानि मावनानै थाहैदोंब्लाबो गावनि बै रंजालि बैस सागु जोङो न'खराव ज'नो गासैबो रंजानो थाखाय एबा ओ नुजाथिफैनो थाखाय जेरैखि जाया जोङो ओ सम दिहुनथारो बेनिफ्राय गासैबो ओ जोंनि बैसागुआ थ' ओ मोसौ बैसागोनिफ्राय सान स्निया लासेै जोङो खुंनाय जायोना बेफोरखौ खुंनाय नि उनाव ओ न'खर न'खर मागिनानै मोननाय रांफोरखौ एबा माइरंफोरखौ जोङो ओ माबा मोनसे थि सान लानानै रायजोजोंनो ज' गासैबो गथ' गाथाय सेंग्रा सिख्ला बोरै बुरै गासैबो ज' बोथिसे लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो दासिमबो नुबोगासिनो दङ आरो बे जोंनि गेजेराव सोलिबोगासिनो दङ आरो सोलिबोबाय थागोन औ बिदि बिबायदिनो जोंनि ओ बैसागु जोङो मा मा दामजु बाहायनाय जायो नों थाङा एसे फोरमायनानै होदो
उम मा होनदो
जोंनि बैसागु जोङो मा मा दामनाय देनाय बाहायो नोंथाङा एसे
औ जोंनाथ' बैसा गोआव दामनाय देनाय आगजु बाहायो होनब्ला गिबियावनो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेखिनिखौ नांथारगोन आरो आरो खायफाया थरखाबो हायो जायखौ थर'खा होनो औवाजों जों बानायनाय बेखिनियाव थायोब्लासो सो जोंनि बैसागोआ ओ बर' माहारिनि बैसागो हिसाबै जोङो गनायना लानाय जायो आरोना गिबियावनो बे खिनि आगजु खौ जोङो बैसागोआव बाहायनाय जायो आरो बेजों ग्रो ग्रोम ग्रोम बैसागु ओखो बैसागुआव आ बेफोर आगजुखौ दामनानै जोङो रंजानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
ब्ला बैसागोआथ' जोंनिया गुबैयै जोङो ओ ओ थामजि सान थायो थेवब्लाबो जोङो सानस्निखौल' बैसाग उनि आगु महरै फालिनाय जायो अब्ला जे बैसागोनि सानसि एबा जोब थियाव ओ जोङो बायदिसिना नेम खान्थि जोंनि बर'नि गेजेराव दङो आरोना जायफोरखौ जोङो खायफाया हाबा फुसुलिबो होनो खायसे हाबा फुसुलिबो खुङो आरो खायफाया लामा गाथेनाय एबा हाबा फुसुलिबो होन नो आरो ना अब्ला जोङो बे ओ लामा गाथेनायनि एबा हाबा फुथुलिनि सायाव नोंथाङा ओ माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ हाबा फुथ्लिखौ जोङो रावना रावनि मोदायखौ सिबिनाय जायो उम जाहाथे जोंनि बैसागो बोथोरावथ' जोंङो बिदिनो गुबुन गुबुन गामिफोरनिफ्रायबो मोसानो मुसुरनो फैनाय जायो ना बेफोर जाहाथे जोंनियाव बेमार आजारा थालाङा बैफोर